औ खाजोननो नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ आं नोंथां हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथां, ओ नोंथांजों आं ओ बर'फोरा बोरै हाग्रानि हाग्रा हाबाग्रा बंग्रानिफ्राय ओंख्रि खानानै आरो बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि जानायनि सायाव लानानै सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
हागोन दे नोंथां सावरायजागोन।
जों ओंख्रि होननानै बुंब्लाथ' जोंङो गोबां ओंख्रिखौनो बर'फोरा ओंखामजों लोगोसे जायो नङा होमबा? बर'फ्रा जा बर' फ्रा ओंखाम बा ओंखाम जानानै जाग्रा हारि नङा होमबा? ओंखामजों लोगोसे बर'फोरा बिदिनो जोंङो ओंख्रि खनस्रायनानै जायो। आं हाग्रानि ओंख्रि खनसायनायनि सायाव बुंनोसै नोंथां, जोंङो दिंखिया बिजौ जायो नङा होमबा? दिंखिया बिजजों बिदिनो खारं बिबार बिदिनो जोंङो ओ खारं बिबार जों लोगोसे जोंङो ओ हाग्रानिफ्राय मोननाय जोंङो माना मुनि खिफिलेवानि जारि नङा होमबा बेफोरखौ जों बरफ्रा ओंख्रिजों ओंख्रि संनानै जायो, थिग बिदिनो जोंङो ओ दुब्लि फोथाराव मोननाय दायो दैज्लां फोथोर जायखौ जोंङो सिब्रु मैगं होननानै बुङो नङा होमबा? जायखौ जायोब्ला देहा उदिफोरा गाहाम थायो, आरो गोबां आइरन थायो बेयाव बेखौ जों बर'फ्रा दुब्लिनिफ्राय लाना फैनानै जोंङो ओंख्रि संनानै जायो। नङा होमबा नोंथां? थिग बिदिनो जों उफ्रा हाग्रानिफ्राय मोननाय जायो सजना नङा होमबा सजनाखौबो जोंङो ओ बिनि फिथाइखौ जोंङो जायो। आरो बिलाइखौबो जोंङो खारै संनानै जायो। मानोना सजना फि फिथायानो ओ ओंख्रिफोरनि मादाव बयनिख्रुइबो बांसिन भिटामिन गोनां फिथाइ आरो, बेखौ जोंङो हानाय मानि जानांगौ आरो जों जोंनि देहायाव गोबां भिटामिन नांगौ जायो नङा होमबा गोथां भिटामिन नांगौ जायो माने जायखौ जोंङो गोथां फिथाइ सामथाइ मैगं ओंख्रियावसो जोंङो भिटामिनखौ मोनो नङा होमबा बेखायनो जोंङो आं फिथाइ सामथायाइखौबो जों लोगोसे जोंङो ओंख्रिफोरखौ जों जायो। बिदिनो जोंङो ओ अनला होननानै बुङोब्ला जोंङो गाम्बारि बिलाइनि अनलाखौबो जों जायो नङा होमबा नोंथां? बिदिनो जोंङो थालिर फस्लानिबो जोंङो अनलाखौ जायो बेफोरबो जोंनि हाग्रायाव मोननाय नङा होमबा? जायखौ नोंङो जायखौ अन्थाइ बुजाब होननानै बुङो बेफोरखौबो जोंङो लाना फैनानै जोंङो जायो। बिदिनो दायो दै दैज्लां बोथोर जाखांनायनि उनाव जोंङो मेसें बोथोर सफैब्ला जोंङो मानि मुनि जोंङो दुब्लि फोथाराव मोनो नङा होमबा नोंथां? बेखौबो जोंङो आलुफोरजों बा बेदरफोरजों जों संनानै जायो। आरो हाग्रानि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोंङो जेरै थास' थास'आथ गासै ओंख्रिजोंनो जाजाग्रा बियो मोनसे जोंनि ओंख्रि आरो जों थास' आथिंखौबो जायो थास' देनथाखौ बो जायो थास' बिबारखौबो जों जायो आरो जों थासनि बेदरखौ खौबो जों जायो नङा होमबा? जोंङो थास दाथ दैज्लां बोथ थोर गोबां नों थास' बिबार मोनजागोन नों थास' गोरलै बिजौखौ बो नोंङो सेसनानै नोंङो जानो हायो नङा होमबा? बेफोर रोखम आदारखौ जोंङो मि मिथिंगानि हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननाय आदारखौ जों बरफ्रा गोबाङैनो जोंङो संना जानायखौ खौ जोंङो गोदोनिफ्रायनो नुयो आरो मोनसे मोनसे दंबावो नोंथां बेयो जायखौ जोंङो खिफि पात्रि होननानै बुङो जोंङो मानलाग्राया लेथाबायसा बेखौबो जोंङो आलुजों सं संब्ला ओरैनो जोबोरैनो गोथाव जायो आरो बेफोरखौबो जोंङो आलुजों भाजि खालामनानै जायो गोथाङाव जोबोर मोनामो बियो नाथाय संबोला बिनि मोनामनाया खारो नाथाय जाबोला बिराद गोथाव आरो बिनि आरो जोंङो जारि बिलाइखौबो जोंङो दायो दैज्लां बोथोराव जोंङो गोबां मोनो बै ना फिसा खांख्राइफोरजों जोङो रडब नानै जानायखौ जोंङो गोबां नुयो आरो नोंथां। अब्ला आं नोंनियाव सों नोंथांमोननि साइदआवहाय बैयो दोरोंङारि ओंख्रि जानायखौ खौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होलाय
औ हागोन नोंथां। होमबा आं बिदिब्ला फोरोंसै जेरै नोंथाङा फोरमायदों जेरै मैगं मं हाग्रानि खांनायखौबो आंङो फोरमायनानै होग्रोन जे नोंथां जोंनि ओनसोलथिंबो बेफोरबाय बिदिनो औ उसुमै होनो ना जेखौ जोंङो मोनो माने हाग्राफ्रावबो मोनो बारिफ्र वबो मोनो बेफोरखौ जोङो माने उसुमै बिलाइफोरखौ जोंङो खांनानै गोदोनि आबै आबौआनो जाबोदों आर ना बे ओंख्रिखौबो बेखौ खांनानै जोङो दाउ दउफोरखौ गोदा दोननानै बेफोरखौ फोरनानै जो बेजों बिदि लोब अब्ला जेरै लोमजानायाव ओंखारनाय बेफोरबायाददिखौ खारो होननानै जोङो जायो आरोना नोंथां आरोबाव जोङो औ बेफोर जेरै दौस्रेम होन्दों नोंथाङा बेफोरबायाददिखौबो जायो आरो खिफ बेन्दों बेफोरबायाददिखौ जायोब्लाबो जोङो बेराम आजारा खारो होननानै जोङ जोना जेरै जोगोलावनि बिलाइफोरखौबो जोंङो आलुजों एवनानै जायो एबा ना गोरानफोरजोंबो जोंङो बे बिदै फुदुंनानै रोंङो जेरै गगा मोननाय समफ्राव जोङो गारमाया बोरैबा मोनदोंब्ला माने बोरैबा बोरैबा गोदै गोबाब बेफोरबायाददि मोनदोंब्ला जोंङो बे लोंबा सां मोनो आरो लोमजानायफ्राबो खारो होननानै जोंङो बेफोर ओंख्रिफोरखौ माने जायो आरोना जेरै आरोबाव जोङो ओंख्रि जायो। जेरै अनला दाउ आरो स सबाय अमा सबाय साम' नारजि अमा बेफोरबायदि ओंख्रिफोरखौबो जों बर'फोरा ओंखामजों लोगोसे जा आरोना जेरै अनला ओं होनोबा अब्ला जोंनि बर'नि मादाव बेयो जाबाय गोजौ मान थाखोनि ओंख्रि होननानै बुंजायो जोङो जेरै अनला ओंख्रिया जोंना जि जाय थेकबो मोननो हादों जाय जेखौ बर' सुबुंफोराल' जेरै गुबुन हारिफ्राबो सिनायनो मोनबाय आरो गुबुन हारिफ्राबो जानो हमबाय दा जेरै आरोबाव होदोंसै बे खौ जेरै हटेलफ्रावबो रेस्टुरेन्ट फ्रावबो जोङो बेफोर ओंख्रिफोरखौबो होनाय नुनो मोनदोंसै आरो ना औ औ। नोंथांमोननि ओनसोलथिं बेफोरबायदि ओंख्रिफोरखौ माबोरै संङो नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय अनला ओंख्रिखौ नोंथाङा बुंनांनायाबा जोङो अनलायाथ' गोबां ओंख्रिजों जाजायो नङा होनबा गोबां‌ मेगं- जोंङो अनलाखौ जानाय जेरै खोरदै खोरदैखौ जों खायफा खायफा जायगायाव खाम होन्नानै बुङो नङा‌ होनबा? जोंङो थाइगिरजोंबो अनला जानो हायो बिदिनो मुला बिलाइ मुला बेदर बेजोंनो जों टमेट' बिलाइ बेफोरजोंबो जोंङो अनलाखौ जों जानो हयो नङा होमबा नोंथां थिग बिदिनो जोंङो अनलाया गोबां ओंख्रिजोंनो जाजाग्रा मोनसे नुवा आरो मुला बिलाइ लाइ बिलाइ बेफोरजोंबो जोङो अनला जों गोबां जानो हायो आरो लोगोसे बिथां जोङो सबायजों आरो मेवाजों लोगोसे जों अनला खालामनानैबो जों जानायखौ जों नुयो। नङा होमबा बेफोर रोजा खामना जाबाबो जोबोर गोथाव आरो लोगोसे जोङो खुमब्राजोंबो जों अनला जानायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो नुयो आरो दासिमबो जोङो जायो। जायफोरा बिमा बुरै बा बिफा बुरैफोरा अनला खुमब्राजों संब्ला जोबोदनो खहाब गोनां जायो आरो मानोना जों बर'फोरा खारैबो जाफायो नङा होमबा? नों अनला संनो थाखायथ' जोंनो खारदै नांगोन नङा होमबा खारदैखौ जों बे थालिर सिख्लानिफ्रायनो जोङो सावनानै मोननाय हांगारनिफ्रायनो जोङो बनायनाय जायो नङा होमबा नोंथां? औ बेनिफ्राय जोङो अनलाखौ नु बैयो जोङो मा होनना बुङो जोङो थालिर जायखौ जोङो थालिर फस्ला होनो नङा होमबा नोंथां बै थालिर फस अनलाखौ जोङो बानायनानै जायो आरो मानोना थालिर फस्ला जोबोर माने जोंनि थाखाय मेडिसिन बायदिसा जायखौ नोङो आथिया थालिरनि बामोनसोरनिया बांसिन गोथिवसिन जायो बेखौ जोंङो फिसानि बिखुं माबाखौ जों गारनानै सिंनि जाय गोरलै मादा थायो नङा होमबा।
औ।
जोङो मिहि हानानै लानाय जायो आरो बेनिफ्राय जों बिखौ अनला संनो जोङो अन गुन्दै नांगोन नङा होमबा। जों अनला जानोबाथ' अनला जानोबाथ' जोङो गिबियावनो जों अन गुन्दैखौ नांगोन नङा होमबा नोंथां बे अन गुन्दैखौ खौबो जों माइरंनिफ्रायनो मोनो बेखौ जों गिबियाव दिंखि बा थबसियाव बा मायावा देना लाग्रोनानै जोङो बेखौ बे औ नोङो गोदौनाय दैयाव नोङो बाहाय बाहाय नोङो गारलानानै होनाय जायो आरो। बेनिफ्राय नोङो एरलानानै होबाय थानांगौ जायखौ नों सिथाबा जायो नङा सिथाबो बेखायनो एरलाना होबाय थानांगौ बेनिफ्राय नोङो। खारै एसे गारलानानै होनांगोन अब्ला खारैआ माने गोजा कालार जाबोगोन ना। अब्लानिया नोङो बै ओंख्रिखौ नोङो जानो लुबैनाय। जायो आरो बिदि खालामनानै जोङो गोदोनिफ्रायनो जाबोयो बर' फ्रा आरो दासिमबो जों जानायखौ नुयो आरो। आरो नोंथां। नोंसोरनिथिंजाय बे नाफाम आरो बे नारजि अमाखौहाय बोरैहाय संनानै जायो नोंथाङा एसे फोरमायलाय।
औ। नारजि नाफामखौ जोङो सिगाङावनो माने ना गोरानफोरखौ जोङो जेरै दैज्लां थ' जोङो बिराद ना मोननाय जायो आरोना। दुब्लिफोराव एबा दैमाफोराव बेफोरखौ बेखौ जोङो ना फिसा फिसाफोरखौ गोबाव ना गोरानफ्राथ' जोङो फोराननानै दोनब्लाबो गोबाव थाङा आरोना जेरै ना गोराना थास' बिसंफोर एबा खुमब्राफोरजों जोङो बेफोरखौ होनानै देनानै लानानै ना गोरान होनानै जोङो देनानै लायो आरोना नोंथां बेखौ देखांनायनि उनाव जोङो खालामो हासुंफ्राव एबा बयेम दिंग्रिनि बयेमफ्राव जोङो मोजाङै मोजां गोरा खाथेनानै सान्दुङाव फोराननानै लायो आरो। नोंथां बेनि उनाव जोङो गोबाव एसे फोरानखांनायनि उनाव। गोबाव दोनखांनायनि उनाव जोङो बेखौ मा जेब्ला ना गोरानफोर मोननो थाङो एबा नाफोर मोननो थाङो। समफोराव जोङो बेदर गैयै बेफोर बायदि समाव जोङो बेफोरखौ जोङो अबेबा ओंख्रि जेरै थास' बिसं थास' बिसंफोरजों जोङो बेफोरखौ लागायनानै माने होनानै जायो आरोना नोंथां आरोबाव जोङो नाफामखौ एसे गावनो गोजा बिदै जेम जेम होननानैबो जानाय नुयो आरोना नोंथां बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोल नाफामखौ जायो आरोबाव जोङो नारजि अमा बेफोरखौ जोङो मा खालामो होना सिगाङाव नारजि ओंख्रि जानोबा जों फुंफ्राव जानोबा अब्ला जोङो नारजिखौ मोनायावनो सोमनानै दोनखायो आरोना जाहाथे बेनि गोखा एबा रसफोरा एसे गगारो आरोना एबा रुइनानै थायो। बिनि उनाव जोङो नारजिखौ मोनसे बथनाव मोजाङै सुखांना लानानै बेहायनो दै होनानै बेहाय जोङो खारै खौ होनानै रुनानै लानाय जायो नोंथां आरो बेखौ दसे गोबाव रु खांनायनि उनाव जोङो नारजि बिलाइया जाहाथे गेब्लेयो अब्ला जोङो बेहाय दालि खाथा फोरजों जोङो सानानै लायो आरोना नोंथां बिनि उनाव जोङो बेदर अमा फोरजों जायोब्ला जेरै अमा मेजेमफोरजों जायोब्ला जोङो अमाफोरखौ मोजाङै थाव होनानै एवफ्रामनानै ला‌ होनानै बाहाय बायदिसिना जिरा मस्ला सामब्राम गुफुर हायजें लं थं बेफोर बायदि होना नै जोङो माने एवफ्रना लानायनि उनाव बे नारजि रुनायबो हरजायो एबा नारजि बे बेदर एवनाय समावबो जोङो बे नारजिखौबो रुनानै हर जायो आरोना बेफोरबायदि बिदिनो दसे बेदरा मोनजासिम गोदौहोबाय थानानै जोङो जेब्ला ओंख्रिया मोननाय बायदि जायो अब्ला जोङो जानाय जायो आरोना बेबायदिनो जोङो नारजि अमाखौ जायो आरोना नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां। नोंथां बुंनाया सैथो अब्ला नोंथांजों दोरोङारि जानाय बा हाग्रा बंग्रानि ओंख्रिं खनसायनानै जानाय बे सावरायनायखौ एसेयावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां? गोजोनथों नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथांसिमबो।